औ दा नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
दा माने आं नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि बागै एसे ए सावरायनो सान सान्दोंमोन
औ सावरायजागोन नोंथां
औ दा नोंथाङाथ' मिथिखागोन हारिमु होनोब्ला माखौ बुजि जि बा मा होनो माखौ हारिमु होनो जेन औ दा मोनसे हारिनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय एबा दामनाय देनाय संनाय खावनाय मा रोखोमै थायो बेफोरखौनो हारिमु होनो नंङा होमबा औ दा हारिमुवा जेनेबा मोनसे हारिनि ओ गिबिसिन नेरसोन होननानै बुंनाय जायो
औ औ नंगौ।
ओ दा हारिमुनि बेलायाव जोंहा गाहायै दामनाय देनायखौ बुंङोब्ला ओ नंखाय बुंनाय जानाय नंङा
नोंंगौ नंगौ।
दामनाय देनायानो हारिमुनि गुबै महर एबा गिबिसिन होननानै बुंनो हायो जोङो
औ औ
दा दाननाय देनायनि बेलायाव जोंहा बर'फोरा बायदिसिना ओ बायदि देंखोनि दामनाय देनाय आगजुफोर दङ।
नोंगौ नोंथां
दा बेफोरनि बेलायाव जोंहा खाम सिफुं सेरजा गंगोना बायदिखौनो मोनो आरो। दा नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर मोनथिगौबा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओं जेरै नोंथाङा थ' जेरैबायदि बुंबाय हारिमुनि बागै ओ हारिमु बुङोब्ला थ' जोंहा मोनसेल' जिनिसखौ लानानै हारिमु जाया नङा होनबा नोंथां। हारिमु बुङोब्ला ओह जोंना नोंथाङा बुंनाय बादि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय माखासे जोंनि रंजानाय बाजानाय फोरबो लोगोसेनो जोंनि मावनाय दांनाय लोगोसेनो जोंनि जानाय लोंनाय बेफोर गासिबो हारिमुआवनो गोलैयो नङा होमबा नोंथां। जिहेथु जों ओ मोनसे बाथ्रा मोनबोदों जोङो हारिमुवानो हारिनि आयना नङा होमबा।
औ नंगौ।
ओ हारिमुखौ नायब्लानो जोङो मोनसे हारिखौ माने माबायदि बेखौ मिथिनो हायो आरो नङा होमबा।
औ
आयना होननानै बुंदो जिहेथु ओ बेबायदिनो जोंहा हारिमुनि खोथा बुङोब्ला जोङो गाननाय ओ जोमनायाव जिहेथु जों नायोब्ला नुनो मोनो। बर' हिन्जावफोरा जोंहा मा गानो दख'ना गानो नङा होमबा। लोगोसेनो जोंना फास्रा लायो। बेबादिनो ओ गोबां रोखोमनि दख'ना जोङो बर' आइजोफोरखौ गाननाय नुगासिनो। जेरैहाय जोंहा अ दख'ना बिदन गाननाय नुयो नङा होमबा? लोगोसेनो हाबा बायदिसिनायाव जोङो दख दख'ना थावसि गानो बर' आइजोफोरा। बेबायदिनो जोङो जुदि ओ हौवा माहारिखौ नायोब्लाथ' हौवाफोरा गामसा गानो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
बेबायदिनो जुदि जोङो ओ नायोब्ला जोङो नुनो मोनो गोबां रोखोमनि हारिमु दंबावो जोंहा ओ बेनि मादावनो जोङो ओ जोंनि जानाय लोंनाय नङा होनबा? जानाय लोंनायाव जोंहा माखासे दे दोरोङारि जानाय लोंनायबो दं बर'फोरनि बेफोरनि ओइ नोंथांमोननि जायगायाव मा मा जानायखौ नुयो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे?
औ हागौ आ दा जोंना बर' हारिनि जानाय लोंनाय होनोब्ला गुबैयै मख'जाथाव जोंहा अनला अनला ओंख्रिखौ माने बर'निनो माने गुबै जाग्रा ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो आरो।
औ सैथो।
औ। बिदिनो जोंहा नारजि जि दङ नारजि जि ओंख्रि एबा जोंहा आरो दङ मैथा जों ना बायदिखौ गोब गोबां जानाय नुनो मोनो आरोबाव खारै मैगं जानाय
औ औ
बिदिखौ गोबां जानाय नुनो मोनो आरो दा बेफोर मैगंखौ थ' जोंहा सानफ्रोमबोथ' बिदि जाया बोथोर लानानै बोथोर खायफा खायफा बो बोथोराव जानायखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा मैगं थाइगंखौबो जोङो मैथा मैगंखौ गासै बोथोरावनो मोननाय जाया
औ नंगौ नोंथां दा ओ औ नोंथां नोंथांनि जायगायाव औ अनला ओंख्रिखौ नों नोंथांनि जायगायाव मा मा रोखोमै जानाय जायो मा माजों जानाय जायो
औ अनला ओंख्रिखौ माबायदि जायो होनोब्ला
उम
थ' इसेबां मिथिया दा दा मिथिनाय हिसाबै ओरैनो आ न'फोराव नुनाय हिसाबै ओमफ्राय जोंहा ओरैनो बेदरजोंसो संनाय नुयो आरो माब्लाबा माब्लाबा आरो ओ बायदिसिना मैगं थाइगं होफानानै संफानायखौ नुनो मोनो आरो दा नोंथाङा मोनथियोब्ला एसे फोरमायना होदो
औ नोंथां अनला ओंख्रिखौथ' जोंनि जायगायाव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं बा बेदरजों जानाय जायो नोंथां जेरैहाय मालाबा समाव सोरबाया आलुजोंबो अनला जायो लोगोसेनो मैथ्रु एबा मुदुफुल दुमफुल बिबार होनना बुङोना बेजोंबो जायो खायसेया औ लोगोसेनो आरोबाव दाउआथ' थाखाबाय नङा होमबा अनलाजों दाउ बेथ' जाहैबाय औ लोगोसेनो ओम खायसे खायसे मानसिखौ आं नुदों जों बे जिहेथु गोखा एबा खुन्थाइ फिथाइ होनना बुङोना बे खुन्थाइ फिथाइ फिसा फिसा होनानै होदलानानै जानायबो जों नुनो मोन्दों आरो अनला ओंख्रिखौ लोगोसेनो मुला गोरान फोराननाय बेबायदिजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
बेनिफ्राय नोंथां दा बेनि अनगायैबो जोङो नारजि ओंख्रिखौ जानायखौ जों गोबांखौ नुनो मोनो नङा होमबा? नारजिखौ नोंथां ओ नोंथांमोननि जायगायाव नारजिखौ खौ बांसिनै माजों जानाय जायो?
जोंनि ओनसोलावथ' बांसिनै दा नारजिखौ जोंहा अमा बिबु भान्दार फोराननाय बायदि जोंनो बांसिनै जानाय नुनो। नुनो मोनो। ओरैनो आलदाथ' बायजो मैगंजों जानायखौ आं नुनो थाङाखै बांसिनानो दा गोसोआव फैयोब्ला बेनो आरो अमा बेदर एबा बायदिसिना बेदरफोरजों जानायखौ खौ नुनो मोनो।
बेनिफ्राय जोंङो नोंथां जोंथ' जानाय लोंनायनि हारिमु बेखौ सावरायबाय नंङा होमबा? बेनिफ्राय नोंथांनि गोसोआव माबाफोर सावरायनो गोनां हारिमु बिनि बागै एसे दंबावो नामा?
औ औ दं नोंथां दा। नोंथांङा दहायसो बुंलांबाय गाननाय जोमनायनि बेलायाव आइजोफोरा दख'ना एबा दख'ना थावसि बायदिखौ गानो।
नंगौ नोंथां।
फुरा गामसाबायदि गानो।
औ।
औ जोंहा आरो मोनसे से जोंन' जेनेबा जोंनि हारिनिनो मोनसे नेर्सोन महरै दा आ जेनेबा नुनो मोननाय आर'नाइ
औ नोंगौ। नोथां।
बेबो माने जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोद माने गोनांथार आरो।
नोंगौ नोंंगौ।
बेनिनो जोंहा बायदिसिना जारिमिनबो दंङ माबायदियै आर'नाइखौ गोदो बाहायनाय जा जायोमोन मा समाव बिदिनो आरो दासान्दि जोंहा मुलुगनांङैनो आर'नाइ खौ मुं मोननो हादों आ
नोंगौ नोंथा अब्ला नोंथांङा आर'नाइनि जिथु जारिमिननि खोथा बुंबाय नंङा होमबा अब्ला बेखौ नोंथांङा मिथिगौबा एसे फोरमायनानै होदो
औ दा जोंहा गोद दो एबा राजा रानि एबा बायदिसिना समाव दावहा नांनाय बायदिया जायोमोन बर' फोराबो
औ नंगौ नंगौ।
बे दावहा नांनाय समाव माने ओ जोहोलावा ओ जेनेबा जाय दिनखालि दावहा नांगोन
औ नंगौ।
बिनि सानसे सिगाङाव बिनि बिसिया माने बे आर'नाइखौ हरसेनि गेजेरावनो दानानै गावनि जोहोलाव एबा फिसायनो हरनो नांगौमोन आ
औ औ नंगौ नोंथां।
दा हरनो हायोब्लालायनो माने गावनि फिसाय एबा एबा दावहारुवा दावहायाव थांनानै देरहानाय एबा मोजाङै मोजां फैफिननाया ओ माने जाथारो ओरै होननाय दङना आरो। जेनेबा दावहायाव देरहानो हायो बि बिदि बुंनाय दंमोन गोदो।
नंगौ नोंथां औ औ नंगौ जों बे बाथ्राखौ खोनाबोदों जोंबो नङा होमबा? बेनिफ्राय जोङो दानि समावथ' आर'नाइनि जिहेथु थांखि नङा होमबा बेथ' गोबां सोलायबाय। गोदो दाउ दानिया जोङो आर'नाइखौ गुबैयै मान बावनाय हाबायाव बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? बबेबा जोङो ओ बबेबा जायगायाव जोंहा मेल मिटिं जाबा बा सोरबा आलासि फैयोब्ला नङा होमबा। आर'नाइखौ होनानै जोङो। बरायनाय नुयो। लोगोसेनो दानिया आरंग ओ आर'नाइनि फालांगियाबो गोबां जौगाबाय नङा होमबा नोंथां। ओ गोबां जाय गोबां मानसि। गोबां गोबां गोबां रोखोमनि। आर'नाइ। बानायनानै फाननाय नुयो नङा होमबा दानिया। सोरबाया गस्लायावबो आरो। आगर लंपेन्टाव आर'नाइ आगर बेबायदि बेरखां होननायखौ जों नुनो मोनो दानिया। दा नोंथाङा बेखौ। म मा होननानै बुंगोन बे बेबायदि हाबाया नोंथांनि नोजोराव ओ गाज्रि जादोंना।
ओ दा गोदान मुगानि लाइमोनफोराथ' जेनेबा गावसोर एसे साननाया। आलदा आलदा जायो जेनेबा नोङो मोजां नोजोरजोंबो साननानै बानायनो हायो जि जोङो आर'नाइखौ गस्ला एबा बायदिआव हरैयो। जोंनि हारिनि सिनायथिया जौगाब बावगोन।
नंगौ नोंथां।
बिदि सानना लानानैबो बानायो। आरो। जे जोंनि गोदोनि आजै आजौ एबा ओ मेलेमगोनां बोराय बुरै सुबुंंमोनना बेफोरखौ माने ओ सम सम जेनेबा गाज्रि जादों होननानैबो सानो दा बेनि बेलायाव माने रोखा जेबो फिननाय आं होनो हाया आरो दा लाइमोनफोरनि नोजोराव नायोब्ला बिसोर जेनेबा हारिखौ फोथांनो एबा जौग होबावनो मोजां खामानि मावदों नाथाय जोंहा मेलेमगोनां आजौ आजै। जै मोननि नोजोराव बियो माने एसे। आ। बांद्राय एबा मोजां जायाखै होननानै बिथांमोना सानो आरो।
नंगौ नोंथां औ। अब्लाथ नोंथां जोंना समाबो जासिगोन नङा होमबा। सावरायनायखौ जों। फोजोबथलायनोसै नामा।
औ जायो नों। नोंथां उनफोराव सम मोनोब्ला सावरायफिननोसै दे अब्ला गोजोन्थों नोंथां।